हेलौ नोंथां।
अ हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां।
अ नोंथांजों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा आंनो अब्ला ओ न' लुनायनि खान्थिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला एसे फोरमायलाय।
औ न' लुनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला बेयो जों ओ जों गासै सुबुं माहारिनो मोनसे दोरोङारि खान्थि बियो जों ओ बर' हारि निल' नङा गासै हारिनि गासै सु सुबुं माहारियनो बियो ओ बेयो मोनसे दोरोङारि खान्थि ओ जायखौ
औ औ औ।
न'खौ नांगौ। नांगौ जायो। न' गैयाबोला जोंहा थांना थानायाव गोबां माने थांना थानायाव जोहा गोब गोबां राहा माने ओ खैफोद आफोद जायो माने न'खौ जोंनो थांना थानाय समाव नां थारगौ आरो न' फिसाबाबो गंसेबाबो थाथारनांगौ। बेनिखायनो ओ न' लुनाया न'आ जोंनि गास सै सुबुं माहारिनिनो मोनसे दोरोङारि खान्थ
ओं
गोदो गोदाय जोंहा ओ न' गैयामोन हाग्रा बारियावनो थानानै हाग्रा बारि बारि थानानैनो ओरै दाबसे ओरै दाबसे थानानैनो रायजो खुंबोदोंमोन बा संसार जाबोदोंमोन गोदोनि नाथाय आथ थिखालावहाय न'आ थाथारो न'आ थाथारनांगौ बेनिखायनो आथिखालाव ओ बे न' लुनाया बा लुनाय खान्थिया जोंनि गास गासै सुबुं माहारिनिनो मोनसे दोरोङारि खान्थि जाबाय ओ न'आव जोङो न'खौ जोङो ओम गोबां रोखोमनि लुनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओंखाम संग्रा न' आलदा उन्दुग्रा न' आरो माइ दोनग्रा न' जेरै बाख ख्रि होननानै बुङो बिदिनो जोङो जोंनियाव बिदिनो थायो आरो आदि आजिखालि। आरो आथिखालावहाय जोङो गावनि न'खर न'खरनो फिसा मन्दिर फोरबो लुनानै लानो मोननाय ला नुनाय लुनानै लानायखौ नुनो मोननाय जासै ओ जोंनि समाजाव बा गोदो गोदो समाजावहाय ओ न'खौ जोङो दंफांजों औवाजों बेफोरबायदिजों जोङो न'खौ लुना लानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गोदोयो थगायामोन जोङो थुरि, नारा, थख'बिलाइ बेफोर बायदिजों जोङो माने न' खौ लुना लानाय जायोमोन ओ बिदिनो जोङो गोदो बिद दिसो न' लुयोमोन ओ बिदिनो बायदिसिना थाराय माबा माबि जोंबो न'खौ लुनाय नुयोमोन। नाथाय ओ आथिखालाव औवाजोंबो लुनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै औवानि साथाय बेरा लुनाय बेफोरबायदि खोबो जोङो नुनो मोनसै। नाथाय दायो दानि गोदान मुगायावहाय बांसिन बेफोरबायदि ओ औवाजों लुनाय थख' बिलाइ थुरि ओ नारा बे फोरजों जोङो न' लुनाय खौ खम नुसै आरो माने आथिखालाव फ्रायानो गैला होननानै जों बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आथिखालावहाय ओ दाना बयबो इसिमिट बाला अन्थाइजों गोददिर गिदिर औ फाकानि न' लुनानै लानाय खौ नुनो मोनसै नंगौना नोंथां? उम उम आ थिखालावहाय बिदि न'खऔसो जों बांसिन लुनायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो जोङो हाथाराब्लाबो ओ ख'थासे ख'थानै ब्लाबो इयो फाखानि इस सिमेट अन्थाइ होदलानानै जोङो लुनानै थानायखौ जों आजिखालि नुनो मोनसै। मोनसे समावहाय जोङो बिदिनो ओम ससे हाब उवाल होनानै ससे इथा जाबनानै बा इदिनो अन्थाइ बाला होनानै हाफ अवाल होनानै ससेयावहाय इदिनो इन्जुरनि औवाजों बेरा होनानै हाजों लिरनानै थानायखौबो जों नुनो मोनोमोन।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिनि अनगायैबो साथाइ बेरा ससे इदिनो हाब उवाल होनानै ससेयाव साथा बेर बिदि होनानै थानायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो ओ मा होनो? थिं थिंखौब बो जोङो इन्जुर होनानै लुनायख
नुनो माने उम‌।
खना खनला गामिफ फ्रा जोंङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
अ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो जोंनो ओ गोदोयो न' लुनायावहाय जोंनो बिदिनो ओ औवा, दंफां, थुरि, नारा थोखौ बिलाइ। बेफोरनि गोनांथि जायोमोन उम आरो आथिखालावथ' जोङो सिमिट, अन्थाइ, बाला बेफोरजोंसो लुनो लुनायखौ नुनो मोनसै। आरो आथिखालाव ओरैबायदिबो नुनो मोनसैज बे ओ खुम मुदायावहाय थिं होनायखौबो जोङो बांसिन नुुनोनो मोनलिया बांसिन सिमिट दालायो माने साादधालायना मा होनो बिदि होनानैसो थानायख खो जोङो नुनो मोन सो माने आथिखालाव नलु लुनाया जोबोद जौगाबोबाय माने जौगाब बामाने बुन गुबुन महरनि न' लुनानै थासै सोलायनायखो जों बुहुद नुनो मोनबाय ओ आसामथाइट न'। बिदिनो आर सि सि न' गोबां एल साइस माबा साइज न' लुनान थानायखौ जोङो गोबां सुबुं माहारिनि गेजेरावनो नुनो
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
ओम बिदिनो जों गामि माहारियाव मा गामि स समाजाव जोंनि ओ न' लुनायफोरा गोदो बांसिन बायला जिला बिदियाव थायोमोन नाथाय आथिखालाव गामिनि न' लुनानै थानाय स्टाइलाबो सोलायबाय। बा बे गामि ओनसोलावबो जोङो ओ आथिखालावहाय पाक्कानि न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनसै बा पाक्कानि नङाब्लाबो ससे हाबुवाल होनानै ससे बिदिनो सा ताइभेल बा इन्जुर होनानै जोङो लुनानै आराम संसार जानायखौ नुनो मोन सै टाउनाव होननानै बुङोब्लाथ' जों सोहोरफोराव बांसिन बेफोरबायदि न'खौ जों नुनो मोना फिसा फिसौ न'खौ। बिल्डिं लुनाय गोजौ थाखो थाखो बेफोरबायदि न'खौसो जोङो टाउन सोहोराव नुनो मोनसै। नंगौना नोंथां? औ औ ओ आंनिख्रुइ साबसिन बुंनो हागोन होनना आं नों थांखौ साननो नोंथाङा न' लुनायनि खान्थि नि बाहागै एसे फोरमायना होगोनखौ आं आसा खालामबाय।
औ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ नोंथाङानोथ' फ्राय बुंखाबाय आरो आरो नोंथाङा जिखिनि बुंदों बियो सैथो आरो ओ बिनि बागै आरो मा बुंनो जेनेबा लुनायाथ' गोदान गोदोनिफ्राय ओ गोबां सालायनायखौ जों नुनो मोनखादों नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
सोलाव नायोब्लाबो टाउन ओ सोहोरफ्राव नायोब्लाबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो औ। समाव जेनेबा न' लुनायाथ'
औ।
ओ नारानि ओ माइ माइहुं बायदि फिसा फिसा। ओ थेलेब थेलेब रुम मोनसे रुम मोननै। बेबायदि नांगौनिल' न' लुयोमोन नङा होमबा नोंथां। नाथाय दायो दानि बेलायाव जों नायोब्ला ओ गोबां न'फोरानो ओ गोजौ गोजौ जाबाय आरो पाक्कानि जाबाय सिमा ओ सिमेन्ट बाला अन्थाइनि जाबाय। आरो थिं थिंनि बाथामनि इफोरबायदि जा बाय नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ बै समाव जेब्ला न' लुयोमोन अब्ला ओ इदिथ' सिमेन्ट बाला बाहायामोन औवाखौ बाहायोमोन आरो थुरि ओ थुरिनि न' आरो आरो ओ नाराफोरनि न' आरोथ' थक बिबारनि न' इफोरसोमोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
सिनानो औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनला। ओ साब फाखानि होयो इनिफ्राय आरो बाटामखौ बाहायो दंफांनि बाटाम इफोरबायदिसो जाबाय नङा होमबा नोंथां। सोलायनायखौ जों मोननो हायो नंगौ ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ दा ओ नाथाय ओम ओ दानि न'फोरा नाथाय गोबां गोजौ गोजौ जाबाय आरो ओम बिल दिंलुसै मुम्बाइ टाइप एल साइस बिदिनो ओ आसाम टाइफस सि सि टाइप बिदिनो गोबां ओ न'फोरखौ लुना लाबाय आरो दानि जुगावथ' न' लुनो होनबा थाय गिनाय गैला मानसिफोरनियाव बय बो गावबा गाव गावबा गाव न' लुना लानो हासै गोदोनि बायदि न' गंसे लुनो थाखाय गोबां जिंगासि नो नांला नंगौना नों थां औ दानिया न' लुनो थाखाय मोनसे गेलेनाय बायदिसो जायो आरोना। जायहा ओ एसे न'आव ओ धोनि बिसोरनि सुबुंफोरनि थाखाय न' लुनो खोथायानो फैया आरो बेबायदिनो ओम ओ मा होनो ओ गामि ओनसोलाव नाथाय फ्राययानो ओ ओ इदिनो सरखारनिफ्राय न' मोनोना बिनि खायनो ओ बारा इस सेबां असुबिदा जाला ओ रुम मोनसे रुम मोननैखौथ' फागखा न'आव नुनाय ओ नुनो मोनो खायो गामि ओनसोलावबो नंगौना नोंथां? औ औ नोंथांमोननिथिं नोंथांनि ओनसोलाव सरखारनि न' मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां नों मोनो जोंनि गामियावबो जोंनि गामिनि खाथि खाला गामि फोरावबो आथिखालाव स कारनि न' फ्रायानो मोनफ्रामबाय। ओम बेखौ आथि खालाव लुना लानानै माने सरकारा गोबां हेल्प होदों माने गोबां हेब फाजाब होदों आरोना बे जों गामिनि गामि सुबुं माहारिनि थाखाय जोब बोद गोग्गाथाव। खामानि मावनानै होदों होननानैस जों खौ बुंनो हायो मानो होनब्ला खायफा खायफा न'खरा ओरैबायदि दुखुथिया माने गोरिब जाय न'खरा ओ बिसोरो माने मोजां गंसे न' लुनानै लानो हा हायाखैमोन नाथाय सरखारनि बेफोरबायदि रान्ना होनायाव माने बिसोरो माने गोख गाखांनाय मोन्दों जे बिसोरबो गंसे मोजां न' बा न'खर गंसे दालांनो हादों। मोजां न'आव थानो सान्स मोनदों बेफोरबायदि औ औ बिदिनो जोंनि न'फोर न' लुनाया बो बेलेग बेलेग जायो। ओंखाम संग्राया बेलेग उन्दुग्रा न'आ बेलेग ओंखाम संग्राखौ जोङो बिदिनो फिसा एदिनो ख'थासे बा ख'थानै लुयो जे ओंखाम संग्रा आरो ओंखाम जाग्रा। बा खथ थानैआनो जायो आरो उन्दु ग्रा न'आ जोंना ओ बिदिनो खथा ब्रै खथा बा सय खथासिमहालागै जायो आरो गा मोनफ्रोमबो न' न'नि खथायावहाय दरजा मोनसे मोनसे थायो। आरो खायफाबा दर्जाखौ माने होआलासिनोबो दोनो बेफोरबायदि न' लुनायखौ जोङो बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ दे होमबा ना नोंथां औ दिनै जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे?
औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ थेंक इउ।